नों खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे। नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना? औ। अब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आं ओरैनो दं। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दं दे नोंथां।
औ। ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ सामफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांनो ओ फन खालामनाय जादोमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा सोंथि औ
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै होमब्ला
औ औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनि सामफ्रोमबोनि जिउनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
दे होमब्ला
अ नोंथां। औ सामफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ गावबा गावनि बा गावबा गावनि जिउआवहाय जोङो ख ओ सामफ्रोमबो मावबाय थानाय खामानिखौनो जों सामफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जेरै जोङो ओ उन्दुनानै सिखारनायनिफ्राय उन्दुनायहालागै जोङो ओं जिमाव मावो बा जोंनि जि ओ मावनांगौ खामानि गले गले खा मावनांगौ खामानि फोरखौनो ओ मावनांगौ गोनां जाया आरोना नोंथां ओ जेराव जों ओ हिन्जाव माहारिफोरा ओ फुङावनो सिखारनानै ओ सिथ्ला सिबो बा खामसालि सिबो ओंखाम ओंख्रि सङो फोथाराव थाङो। बिबदि ओ दिनै माव-मावगोन आरो गाबोन समफोरबो मावनाय खामानिखौनो सामफ्रामबो ओ मावबाय थानाय बा सामफ्रोमबोनि जिउआव थानाय बेखौ बुङा आर ना नोंथां जेराव जेराव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ फरायसालियाव ओ फरायसाफोरा सामफ्रोमबो माने फरायसालियाव ओ सोलोंनो बा फरायनो थाखाय थाङो आरो ना। थिग बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो सामफ्रोमबो जोङो सोलोंनो थाखाय अखानायै दिनै थांब्ला अखानायै बिबदि ओ थांबाय थानांगो गोनां जायोना नोंथां।
औ
फोरोंगिरिफोरनाबो बिदिनो आरो ओ जेराव ओ साख्रि मावनाय ओ बिसोर बिथांमोनाबो बिदिनो ओ गावनि खामानिखौ आबुं खालामनो थाखाय बिसोरो थांनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
औ नोंथां
अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा खामानि मावो?
औ नोंथां ओ सानफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्लाथ'ओ दाथ' दै ज्लां बोथोर नालाय नोंथां सानफ्रामबोथ' जोङो ओ फुङाव सिखारनानै बिब्दिनो ओ न'खरनि खामानिफोरखौ मावखांनायनि उनाव जोङो ओ फोथाराव माइ गायनो बा खोथिया बोननो थाङा आरो ना नोंथां
औ
बेयावनो जोङो ओ सानसे समखौहाय जोङो हगारनाय जाखायो आरोना नोंथां जोङो फुं ओ फुंनि स्नि रिंगानिफ्राय जोङो ओ बेलासिनि बा रिंगायालागै जोङो फोथारावनो थानाय जायोना नोंथां खोथिया फुनाय बा माइ गायनाय बेफोरावनो जोङो मुखुब जानानै थायो आरोना नोंथां
अब्ला नोंथाङा न'नि फोथारावनो माइ गायगासिनो ना गुबुननि फोथाराव ओ माइ गायनो थांदों?
औ नोंथां ओ जोंहाथ' दा न'आव ओ फोथार माने न'आवथ' आब आबाद मावाखै गुब गुबुननो थिखा होदो आरो ना नोंथां ओमफाय गुबुनाव गुबुनाव आं ओरैनो ओ हाजिरा थाङो आरो ना नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा मा माने ओ सानसेबो बिदि जिरायालाबसिनो थांबाय दं नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बुं ओ थांनायाथ' सानबा सयदिन ओ दसे द द सानसो जाबाय आरो ना नोंथां थांनाया बारा बारा ओरै गोबावबो जायाखै
औ
औ नोंथां नोंथां नोंथांमोन नोंथांमोनहा आबाद मावो नामा ओरै
जोंहाथ' बिदि आबाद मावनाय बुङोब्ला एसे ओरैनो न'नि थोजासेखिनि मावो ओ जेनेबा नै बिघा हा दं मावनाय बेखिनिखौनो मावो आरो बाखिखौ त' आ जोंहा आदिसो होयो नालाय
औ नोंथां
अब्ला जोंहा न'आव मावनाय खिनिया नै बिघाल'सो ओ जोंहा आधा जोबबायानो दे ओ माने खावसे बाहागो हाखौ जोंहा माने से बिगा बिदिखौ जोंहा मावखांबाय आरो ओ जोङो मायसा माइ बुङो ना बेनि थाखाय जों से बिघा बा बेबादि दोनदों आरो एसे मावनो थाखाय
औ नोंथां
औ सामफ्रोमबोनि आंनि सामफ्रोमबोनि जिउखौ आं नोंथांनि सेराव सुंद'यै फोरमायनो सान सानदों एसे फोरमायना होनोसै आं आंनि सामफ्रोमबोनि जिउखौ। सामफ्रोमबोनि जिउआवथ' आङो ओ जेनेब्ला फुंनिफाय सिखारनायनिफ्राय न' जोंनि गिबियावनो जोंनि न'खौ अ गिबियावनो आङो गावनि मोखां ओ हाथाय मानजिनानै मोखां सुस्रानानै ओ फ्रेस जाग्रोना लायो बेनि उनावहाय ओ साहा लोंगोन आंनि देहाखौ एसे ओ मोजां मोनहोनो थाखाय।
औ नोंथां।
आंनि उन्दुनायनि निसाखौ खारहोनो थाखाय साहा लोंग्रोयो बेनि उनावहाय जोंनि न'खौ साफा खालामो। जोंनि न'खौ ओ माने ओ सिबो आरो ना। साफा खालामो जों थानाय न' जोंनि इस सिं, सिथ्ला, लामा गासिखौबो बिनि उनाव हाय आङो दसे जिरायनानै जोङो फुंनि ओ ओंखामखौ ओ रेडि खालामो जानो थाखाय लाहार फाहार खालामो फुंनि ओंखाम जानो। बेनि उनावहाय ओंखामखौ जाखांनानै ए एरैनो दसे थागोन जेनेबा माबाफोर खामानि दंब्ला न'नि बारिफोराव साफा खामनो दंब्ला हा हाग्रा जोंनि न'फोराव हाग्रा जायो नालाय बेफोरखौ ओ साफा खालामो। हाग्रा जानाय टाइमाव बिनि उनावहाय आङो उम साफा खालामखांनानै दुगैयो बेनि उनावहाय जों सानजौफुनि ओंखा मखौ जायो। बेनि उनावहाय जाखांनानै ओ जोंनि थोर जाहांनाय थोरसि बेफोरखौ सुयो। सुस्रांनानै दसे जिरायो। बेनि उनावहाय बेलासि जाबोला ओरैनो गामियाव बेरायनो थाङो बार जानो थाङो। बेलासिनि बेनि उनावहाय मोना जाबोला जेनेबा सान हाबबोला नवाव फैनानै ओ जिरायो आथिं आखाइ सुनानै बेनि उनावहाय जोङो मोनानि सा लो लोङो साहा लोङो। मोनायावबो खनसे बेनि उनावहाय साहा लोंखांनानै जोङो दसे थानानै जोङो ओ जोंनि ओ सानाव जोङो जिबो सुना होयो नालाय। जोंनि सुनो लागा जिफोरखौ अब्लाना बे जि राननायफोरखौ आ माने जाबो आरोना। साफायै थननानै दोनो। ओ बिनि उनावहाय दसे थानानै जोङो हरनि जानो लागाखौ ओ ओ जर हरनि आदारनि थाखाय जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो। बेनि उनाव जेब्ला जोंनि हरनि जानायनि आदारा आ रेडि जायो अब्ला जों जायो बेखौ जाखांनानैहाय जोङो ओ जाखांनाय इसि इं जोंनि इसिंखौ आरो जों जानाय बेफोरखौ गासैखौबो साफा खालामो साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो गावबो साफा जानानै सुस्रांनानै आथिं आखाइ मोखां आखाइ ओ बेफोरखौ सुफ्रांनानै औ हरनि उन्दुनाय जायो नालाय जिरायनो लायो।
औ
बेखिनियानो
औ औ नोंथां बुंनो थाङो ब्ला जोंनि ओ सुबुंफोरनि जिउआव जोङो ओ सानफ्रोमबो मु खुबावनो थायो आरोना नोंथां
औ सानफ्रोबो जों फुंनि सि खारनायनिफ्राय लानानै हरनि उन्दुनायाव लासै जोङो मुखुबावनो थायो।
औ औ नोंथां औ
आरो नोंथाङा औ
औ नोंथां बुंग्रोनो हागोन नोंथाङा
आरो ओ नोंथाङा ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै ओ आरो माबाफोर रोंगौथि दंब्ला नोंथाङा मोनथिनाय एसे फोरमायना होबावदो नोंथां
औ-औ-औ ओ सान फ्रोमबोनि बुङोब्लाथ' गोबां बिब्दिनो ओ जेराव बेफार फा लांगिरिफोराबो गावनि न'खरखौ सुफुंनो थाखाय गावनि ओ न'खर नि नांगौ गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गावनि न'खरनि फिसा फिसौ बेफोरखौ बिसोरनि नांगौ खिनिखौ सुफुंनो थाखाय बेसोर जों बेफार फालांगिरि मावनायफोरा जेराव मैगंनि ओ बिदिनो दाउ अमाफोरनि जेराव बेफोरदि खामानि मावग्राफोरा ओ माने सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो रां आरजिनो थाखाय बिसोरो माने गावनि खामानियाव मुखुब थाननांगौ गोनां जायो आरो ना
औ-औ जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखायनो जोङो सानफ्रामबो मावनो गोनां जायो आरोना नोंथां
बिदिनो बिसोरो गावसिनि मेंनाय बा खस्थ' दुखुखौ दोनथ'नानै बो गावसिनि न'खरनि नांगौखिनिखौहाय बिसोरो सुफुंनो थाखाय खस्थ' मावो आरोना नोंथां
औ नंगौ
अ
जोङो थांना थानो थाखायनो जोङो ओ ओ खस्थ'खौ खालामनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने जोंनि जिउ होननायालाय बेनो जाबाय नालाय
औ नोंथां
मानसि जाबाय नालाय जोङो जानानै थांना थानांगौ जोङो जानो थाखायनो जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखायनो जोङो खामानिखौ मावनो गोनां जायो जोङो आरजिनो गोनां जायो जोंनि आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो जोंनाथ' ओ जानाय बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो जानानै थांना थायो होनलाय आरो दाथ' दैज्लां बोथोर जोङो सानफ्रोमबो दुब्लियाव आबाद मावनायफोरा थांनो गोनां जायो
औ नंगौ नोंथां अब्ला औ नोंथां अब्ला जोंहा
अब्ला नोंथां औ समाबो जाबाय जोंना नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां औ ओ लोगो बिदिनो जोङो रायज्लायनो मोनबावगोन होन नानै
औ आसा थाबाय नोंथां दे होमब्लाना नोंथां दे आया
दानना हरनो हागोनना नोंथां? नोंथाङा दानना हरनो हागोनना?